हेलौ हेलौ औ खोनादों
होमबालाय आबहावानि सोमोन्दै रायलायगोन ना
औ बे समाव जोङो आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनि औ खोन्थादों
उम दे बुं
खोनादों
खोनादों खोनादों खोनादों
औ दे बिदिब्ला बेस समाव जोङो आबहावानि सोमोन्दै जोङो सावरायनि
उम
आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिनो हायो ओ बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला बेफोर गासैखौ बो लानानै जोङो आबहावा होननानै बुंनो हायो दिनै आबहावानि गेजेरज जों जों सुबुं माहारिया गोबांथार बेबायदि मुलाम्फाफोर जोङो मोननो हायो आबहावानिफ्राय जोङो जोंनि जिहेथु मानस सिनि हां लानाय अक्सिजेन बेखौ जोङो ओ आबहावानि फ्रायनो मोननो हायो आरो जों मानसिया एगारनाय जि कार्बन डाइ अक्साइड बेखौहाय ओ मिथिंगाया बा आबहावाया जोंनिफ्राय मोननो हायो बेबायदिनो आबहावा आरो जों सुबुं माहारिजों एंगार हायै बेबायदि सोमोन्दो दङ। आरो आबहावानिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो होननानै जेब्ला जों नायनो थाङो अब्ला जोङो मोनथिनो मोनो आबहावानिफ्राय जोङो गोबां। थार बेबायदिनो मुलाम्फा मोननो हायो जेरैहाय बिफां लाइफां जिब जुनार। दाउसिन दाउला आरो बिफां लाइफांनिफ्राय आरो बेबायदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बा आबहावानिफ्राय गोबांथार बेबायदि मुलाम्फा जों। सुबुं माहारिया मोननो हायो बिफांखौ दाननानै बिफांनिफ्राय माखासे। से। मुवाफोर बानायनानै मानसिनो गोनां जानाय उ मुवाफोरखौ बा आगजुफोरखौ जोङो सुबुं माहारिया बानायनानै लानो हायो जेरै सुबुं माहारिया बेबायदि गावनि नांगौ। सुफुंनो साननायाव सुफुंनो थांनायाव आबहावाखौ गोबांथार बेबायदि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय आब। फावाखौ बे। बिदिनो आबहावानिफ्राय बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै मानसिया गावनि नांगौखौ बा। गावनि गोनांथियाव बांसिन बाहायनायखौ बिथांमोना सुफुंनो थांदों आरो बेबायदिनो सुबुं माहारिया बेबायदि सुफुंनायाव माखासे बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै बेबायदि आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामनायखौ जोङो। जोंनो नांगौ।
जोंनो नांगौ बादियै।
आबादफोराव नांगौ जायो अखाफोर जोङो मोननो हाया। मानो थाबनो। दा जों सुबैया दिनै आबहावाखौ अननो रोङाखै माबादि आबहावाखौ अननांगौ माबादि आबहावाखौ केयार खालामनांगौ बेखौ जोंनि सुबुंफोरा रोङाखै दे बिदिब्ला बे समाव नोंथाङा बे सम। खौ लानो हागोन।
जों मिथिबाय नोंथां। आंनिफ्राय खोनानानै आबहाव औ खोनादों। आं मिथिबाय। आबहावाखौ मा बुस्थु आरो आबहावाया जोंहा आरोबाव जोंहा गोग्लैयो बेफोर गासैबो जे बिफां लाइफां ना दंफां आं जोंनि जानाय लोंनाय बेफोर गासै जिब जुनाद जन्थुफोराबो जोंनि हा ओ जोंनि सान ओ सानफोराबो गोग्लैयो गासैबो बेफोरो गासैबो मा फायाव आबहावायाव गोग्लैयो जोंहा आरो जोङो आरो नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय बेथ' बिराद रियेल माने सैथो जाबाय थादों दानि दिनाव जों आबहावाखो जोंजों जे गोराबनानै थाफायो बेफोर गासैबो जेरैहाय बिफां लाइफांफोर, जिब जुनारफोर आरो बेफोरो जों गावनो खोमानो खोमाना लाबाय थादों जोंनि बेनिफिटनि थाखाय जेरैहाय जोङो माबा मोनसे बनायनो थाखाय जोङो गोबां बेबायदि हा ग्रा बंग्रा अरनबारिफोरखौ जोंफोरो ओ जों मानसिफोरा दाननानै नस्थ' खालामदों आरो बेयाव बिफां दाननाय समाव आरो बिफांखौ गायफिननोबो बेबायदिहै ओ गायफिनाखै गोबाङा आरो बेबायदिनो जोंनि जि ओ जों बिफांनिफ्राय मोननाय जि अक्सिजेन बे अक्सिजेनखौ बो जोङो बेबायदिहै खोमानानै लागोन बेफोरबायदि जोङो जुदि दंफांफोरखौ दानबाय थायोब्ला बेजोंनो लोगोसे जोङो आबहावा नि जोंनो गोरोबनानै थानाय जि जिब जुनारफोर दोङो बेखौबो जोङो गोबां समाव बेबायदिनो गोबां जायगायाव बेबायदिनो सिखार खालामो बेबायदिनो ओ बिफां लाइफांफोरखौ दानायनायनि थाखायनो हयथ' आरोबाव
उम।
खारन आबहावाया गासैबो जोंनि सायावनो थायो बेनिखाय जोंनो बे आबहावाखौ मोजाङै सिन्था खालामनांगोन गुबुंले जानायनिफ्राय जोंनो सिन्था खालामनांगोन ओ माबायदिहै आबहावाया मोजाङै थायोब्ला जोंनि गासै देहाफोरा मोजां जायो बेखौ जों गावनो थिग खालामना लानांगोन। आरोबाव बे आबहावानि सोमोन्दै नोंथाङा जुदि बुंबावनोब्ला बे समखो आं होनाय जाबाय नोंथाङा बे समाव आबहावानि सोमोन्दै इसे बुंबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय।
उम नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय थारैनो बियो सैथो आरो नंगौ दिनै जों सुबुं माहारिया बिफां लाइफांखौ दाननानै बा जिब जुनारफोरखौ बुथारनानै गावनि नांगौआव बाहायदों ओ दिनै जोङो बुंनो हायो जोंनो जुदि मोजां आबहावा बा मोजां बेबायदि बोथोरफोर जोंनो नांगौब्ला जोङो फांसे बिफां गायोब्ला जोङो सेजौथा बा बाजिथासो दंफां जोङो गायनो नांगौ होननानै मिथियो। नाथाय जोंनि सुबुंफोरा दिनै दाननायखौ बारा खालामनानै जेरैबादि बिफां लाइफां गायनांगौ बेबादि ओ बिफां लाइफांफोर गायनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोंहा बिदुंनि दुंनायजों जों सुबुं माहारिया थानो हायै जादों आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे दाउसिन दाउलाफोर खौ जोंनि ओ सुबुंफोरा गावथारनानै बेबायदि जायो आरो जेब्ला दाउसिन दाउलाफोरा गावथारनानै जाजादों बिथांमोननि बिबाङा बेबायदि खमायलांदों आरो खमायलांनायनि जाहोनाव जों जिहेथु आबाद मावनानै जाग्रा आबादफोरावहाय बेबायदि माखासे एम्फौफोरा बारायनानै आबादफोरखौ जादों आरो जों सुबुं माहारिया जेरैबायदि ओ आबादनिफ्राय मुलाम्फा मोननांगौ बेबायदिखौ मोननो हायाखै जिहेथु बै आबादाव बारनाय एम्फौ एनलाफोरखौ दाउफोरा जागौमोन नाथाय बै एम्फौ फोरखौ जानो थाखाय नो दाउफोरानो जोस्रांलांदोंबा माबोरैहाय जेनेबा एम्फौफोराथ' बारायलांखागोन ना आरो एम्फौफोरा बारायलाङोबा जों बेबायदि आबाद खौ मोननो हानाय नङा आरो जोङो बुंनो हायो आबहावाया जोंहा गुबुंले जानायनि जाहोन होननानै बुंबावोब्ला जेरैहाय जोंहा ओ गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रिफोर खुलिदों फेक्टरिसफोर खुलिदों बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा बेबायदि आबहावाया बेबायदि गोबां गाज्रि जाबोदों आरो जेरै जोंहा गारि सालायनायफोरा बारानिसाय बारा जादों आगोलनि समाव सुबुंफोरा बा जों मानसि माहारिया ओ गारिफोरजों बारा एसेबां बेबायदि सोमोन्दो गैयामोन। बबेबा मोनसे गोजान लामायाव थांनांगौब्लाबो आइथेंजोंनो थांनानै आइथेंजोंनो ओ बेबायदि थाबाय लाङोमोन गोजान जायगाब्लाबो नाथाय दायो ससेनि ससे गारि गारि मथरल' जोंहा नांगौ जाबाय जायनि जाहोनाव जोंहा बे बारनिफ्राय ओंखारनाय ओ सरि गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरजों जोंहा आब हावाया गोबांथार बेबायदि गुबुंले जानाय खौ जोङो नुनो मोनदों नोंथाङा बुंबावनो हागोन बुंनोब्ला
जि बाथ्राया बुंबाय बेलाय सैथोखा बे जाबाय थाखादों बे ओ आब हावा गुबुंले जानायनि जाहोनखो नों थाङाबो बुंफोररना होबाय जेरै इनदास्ट्रि फोर आरो बेबायदि दिनो गारिनि जिथु उखुन्दै गयो। साइलेन्सारथिं बे बेफोरबायदि पलिउसन आरो बेबायदिनो जोङो दैयावबो जों गुबुंले खालामदों। जों प्लास्टिक्सफोरखौ सावदों प्लास्टिक्सफोरफोरखौ गारदों जेसेबां बांखिनि जोंनि बाहाय खान्दा। जोंनि जिनिस। फोर गोबां लेवना सेवना बथलानो होन प्लास्टिकआनो होन बेबायदि बुस्थुफोरखौ जोङो बेबायदि जोंनि आबहावाखौ जों गावनो गुबुंले खालामनानै लादों। आरो जोङो बे दंफां लाइफ फां दाननायनि थाखायबो जोङो जोंनि आफ आबहावाखौ गुबुंले खालामना लानाय जादों बेनिखायनो जोंनि बे ओ गरम मोननाय बोथोरफोरा जादों होननानै गोबां साइन्टिस्टफोरा बुंदों मानो होनोब्ला बेबायदि बिनिखायनो जोंनि बोथोरफोरा सोलायदों ओ जोंनि जिथु बोथोरफोरा सोलायदों बेखौ बुंनो हमदों। आरो जोङो बेबायदिनो जोङो मा होनो बे मेन जों दायनिगिरिया जाबाय जोंनो जों मानसि फोरानो बे आबहावाया जिथु गुबुंलेे जादों सुबुं हारियानो बेनि थाखाय जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो। ओ साबधान लानानै जोङो एकदम ओ आबहावानि सोमोन्दै जोङो मोजां मिथिनानै आबहावाखो जोथोन लानो थाखाय जों बयबो ओ जोथोन लानांसिगोन एबा जों खालामनां सिगोन अब्लानो जोङो मोजां गोगगोगयै जोंनि आहावाफोरजों गोगोम थाजिम लाखिनो हागोन आं बेसेखिनि
ओ नोंथांनि बुंनायनिफ्राय मिथिनो हाबाय नंगौ जोङो आबहावाखौ मोजाङै लाख खिनोब्ला बा गुबुंले जानायनिफ्राय हमथानोब्ला जोङो जों सुबुं माहारिया बेबायदि ओ बिबान लानो नांगोन मैखो समाव आ पावानि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो जों एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोनथोंसै नों थांनिसिम।
हामबायसै।